औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ होमबा जोंङो दसे ओ नोंथाङा होनाय बायदिनो जोंङो अमा दाउ फिसिनायनि बागै दसे रायजलायनोसै
औ नोंथां
औ ओमबा जोंङो ओ अमानिफ्रायनो सुरु खामनोसै ओ अमा होनबाथाय जोङो बरफोरानो बांसिनानो अमाखो फिसिनाय जायो नङा ओमबा जोङो ओ अमाखो फिसिनो थाखाय मा मा गोनांथि जायो एबा बेखिनिखो आं होननोसै ओमफ्राय जोङो फार्स्टावनो अमा बांसिनानो हाथाइनिफ्राय बायनाय जायो ओमफाय गाम फोराव थाबाथाय गामिनिफ्राय लाबनाय जायो ओम ओमफाय जोंङो हाथायनिफ्राय लाबनानै फार्स्टआवनो जोङो ओ गोरलैयावहाय फार्स्ट लाबनानै जोङो जा बिजि थुनाय जायो बा भेक्सिन महरै होनाय जायो जायखौ जोङो पिल' एबा मोजां भिटामिन थाखाय होनाय जायो ओमफाय जोङो ओ गोरलैयावहाय फार्स्टाव ओ जाखौ पालिस होनो पालिस होनाय जायो जा गुन्दै पालिस बेखौ होनाय जायो ओमफाय जोङो अमाखौ मोजां बा मोजां खालामनो थाखाय बा गिदिर खालामनो थाखाय जोङो बाय बायदि रोखोमनि ओ मेगं थाइगंफोरखोबो रुनानै होनो हायो बा थास'फोर रुनानै होनो हायो ओमफाय जोङो ओ एसे देरनानैबो ओ बा जा पालिस होयोमोन बेखो सोलायनाय जायो जाखो जोङो लकेल गुन्दै बा ननि माइ सौबाथाय ओंखारनाय जा लकेल गुन्दै थायो बेखो बांसिनानो होनाय जायो मानो होनोबा बेयावहाय बांसिनानो भिटामिन थानाय बायदि जायो ओमफाय जोङो ओ नोंथांमोननिखि जा अमा फिसिनाय बा ओम मा मा रोखोमनि एबा माबायदि ओ गुन्दैखो बाहायनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ नोंथां अमाखौथ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नों होननाय बायदि बरफ्रा फालिबोदों आरो आरो अमायानो बरफोरनि मुंदांखा जाग्रा बेदर दा अमा खौहाय जायगा लायै जायगा बेखौ फिसिनायनि राहाफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ आरो आदारफोर होनायाबो गुबुन गुबुन जानो हागौ थिग बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो अमाखौहाय सरासनस्रायै आरो गोदोनिफ्राय जेरै आबै आबौमोना अमाखौ फिबोदों थिग बेबायदिनो बांसिन बरफोरा दाबो बेबायदिनो फिनायखौ नुनो मोनो सरासनस्रायै अमानो गुन्दैखौनो होनाय जायो लकेल गुन्दै ओमफ्राय बेबायदिनो रुनाय गुन्दै बेखौबो होयो ओमफ्राय बेनि अनगायै जायफ्रा एसे गोजौ थाखोनि माने बिगियाननि आदबजों जायफ्रा अमाखौ फियो बा फार्म खालामनानै फियो अमा आबाद खालामो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन ओ दायो नु उ दखानाव ओंखारनाय बा दखानाव फाननाय दाना बेफोरबायदिखौ हो होयो बा जुखाम बेफोरखौबो अमानो होयो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो अमाखौ बिथांमोना फियो ना नाथाय बांसिन जोंनि बरफोरा माने सरासनस्रायै गोदो जेरैहाय अमाखौ फिबोदों बेबायदिनो फियो बिसोरो गुन्दै होयो ओमफ्राय गुन्दैजों लोगोसे बिसोरो अफ्रि होयो ओमफ्राय बेबायदिनो मालाबा थास रुनानै होयो थास बिसं ओमफ्राय बिब्दिनो मैसुं मैला बेफोरखौबो रुनानै होयो ओमफ्राय बांसिन जोङो बिगियाननि आदबजों अमा फिनायखौ खम नुनो मोनो आरो बेखिनि आरो जोंनि होनजायो नोंथां
औ औ ओमफाय ओ जोंनि बरनि बा बरनि नखरफोराव बांसिनानो दावखो नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोंनि बरफ्रानो बांसिन आबाद मावनायावनो जा दाउ अमा बा बोरमा लानायावनो दा बांसिनानो जोंनि बरआनो सिगाङावहाय होननानै आं फोथायो आरोना बा नुनो मोनो ओमफाय जोंनि ओ गाम जेरै जोङो बोरमा लाबाथाय बोरमाखौ बहुद जोङो नायहैनो गोनां जायो मानो होनोबा जोङो बोरमा लाबाबो ओरैनो हगारना होबानो जाया जोङो बोरमानोबो मोजाङै जेनेबा ओ ओ ओ टाइम टाइम बा टाइम जोङो ओ बिलाइफोर हाननानै होनो गोनांथि जायो एबा दुन्दाला दुनन्दालखौबो जोङो मोजां जायगायाव जेरावहाय मोनजायो बे जायगाखौ लानानै जोङो होनाय जायो ओमफाय बोरमानिबो दिनि आ माने बे जुगावहाय माने भेक्सिन बा बेजि होआबा मानसि बायदि जाबाय आरो ना ओ बिजि फोर होआबा जोङो बोरमाखौबो लाखिनो हाया बायदि जाबाय गोदो बायदि नंलि माने बहुत केमिकेल बा मानसिफोरा जेरैहाय बेमार जा आजार जायो दानि जुगावहाय बोरमा जा दाउ जा अमा जा बांसिनानो बिदिनो मानसि बायदि बेमार जानाय बा लोमजानायखो नुनो मोनो नोंथाङा बिनि सो सायाव मा मोनगोन जा आ सोलाय ओ सोलायनायबा बहुद बेमार आजारजों थैनाय एबा मानसि जा बोरमा जा बा अमायानो जा बा दाउआनो जा
औ नंगौ ओ सम सम बिब्दिनो जोंहा बिदिनो अमा फिसिनाय बा दाउ लानाय बेफोराव जेंना नुजाथियो माने बेराम जायो आरो हथात माने अमाया देरफुनाय देरफुबाय थानाय समावनो माब्लाबा हथात बेराम जानानै बियो माब्लाबा थैनोबो थैयोबो दा बेफोर बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो सिगांनो बेरामा जानायनि सिगांनो जोङो माने बिजि बा भेटेरियान डाक्टरफोरखौ लेंंबोनानै अमानो माने बे बेरामफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा मुलि होयोब्ला बा मा बिजि होयोब्ला माने मोजां जागोन बेखौ सोंनानै लानाया बा डक्टरखौ लाबोनानै बेनि बागै मिथिनांगोन जाहाथे माने जानो हाथाव बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो अमाफोरखौ जोङो बा दाउफोरखौ जोङो फोथांनानै ला लाखिनो हायो मानोना मा-मासे अमाया जेनेबा देरफुनाय समावनो थैयोब्ला जोंहा गोबां लस जायो मानोना बे अमा फिसाया गोबां दाम लायो नालाय मासेयावनो फिसायावनो बा रोजा गाहामनि बायनानै लाबोनांगौ जायो दा बेखौ देरफुबाय थानाय समावनो जुदि जल दब थैनानै थाङोब्ला जोंहा लस जायो बेनिखायनो अमाखौ जाहाथे जानो हाथाव बेरामनिफ्रायबो सोखानो थाखाय जोङो बेराम जायैनि सिगांनो जोङो डाक्टरफोरनिफ्राय बोसोन लानानै बिजि होयोब्ला मोजां जायो बे बेबायदिनो दाउफोराबो माब माब्लाबा देरफुबाय थानाय समावनो गोबां बेराम जायो माने दब देरफुबाय थानाय समाव दब थैना थाङो दा बे बेराम जानायनि सिगांनो जोङो दाउफोरनोबो माखासे ओ मुलिखौ होबाय थाखानांगोन जाहाथे जानो हाथाव बेरामनिफ्राय दाउआ रैखा मोनो आरो दाउखौ खौ जोङो फेदेरनो हायो आरो नांगौ बायदि फेदेरनानै जोङो फाननो हायो दा थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो ओ अमा दाउफोरखौ मोजाङै फेदेरनानै बा फेेदेरनो हा फेदेरनो हा ओ हानो थाखाय बा फेदेरहोनो थाखाय बा देरहोनो थाखाय जोङो बेबायदि बेराम आजारखो बारग'नो थाखाय डाक्ट'रफोरनिफ्राय सुबुरुन लानानै ओ मुलि बा बिजि थुयोब्ला जोङो अमा दाउखौ मोजाङै फेदेरनो हागोन लोगोसे बेखौ फाननानै जोङो रांखावरिबो आरजिनो हागोन आरो जोङो न'आवबो जानो हागो
औ थिग नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो ओ गोदो गोदोहाय खोनायोमोनबा आबै आबौ ओ आइ आफामोना खोन्थायायोमोन जोंनो जेरै गोदोहाय ओ नोंथाङा होनबाय अमा फिसायाथ' दाम खमनि मोनखाया नालाय दानि जुग बेवहाय गोदोहायखो खोनायोमोन जेरै आबै आबौमोना खोन्था ओ जेनेबा खोनथा खोन्थानायखो जोङो खोनानो मोनोमोन नालाय गोदोहाय थाइब्रै बा थाइथाम थाइबाफोरावनो अमा फिसाखो मोनोमोन आरोना दानि जुगावहाय बा अमा फिसाखौबो जोङो ओ ब्रै रोजा बा रोजा नङाबा जोङो अमा फिसाखौबो हाथायाव बायनानै नागिरना मोना ओमफ्राय जोङो गुन्दैखौबो बांसिनानो थिग बेबायदिनो गोदोहाय बांसिनानो बिदि ओ अ आदारफोरबो बा गुन्दैफोरखो बारा नागिरला बा दाम गोसा नङामोन दानि जुगावहाय गुन्दैयानो बांसिनानो दामबो जाबाय ओमफ्राय अमा फिसायाबो बांसिनानो दा दाम जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ
ओमफफ्राय ओ जोङो दाउ फिसिना दाउ फिसिनायाबो बहुद रोखोमनि बा ओ गोबां आयदा ओंखारबाय नङा होमबा? जा लकेल दाउ थायो बा फिसिनो थाखाय गोबां दाउ मोन मोन-मोननायखो बा फिसिनायखो नुनो मोनबाय दानि जुगावहाय ओ नोंथांमोननिखि जेरै ओ दाउ फिसा जेरै गोरलैयावनो लाबोनायखो फिसिनायखो नुनो मोनदों ना नोंथाङा?
जोंनिथिं बेबायदि फिनाया खम बे खनारि मा मा होनो द बे ए न'नि दाउखौनो फिसियो बांसिन बेबायदि गिदिर